नोंथां मा खामदो।
औ आं दङ ओरैनो।
अ नोंथाङा फ्रि ना दायो।
औ औ आं फ्रि दङ।
अ'ह। नोंथाङा होमबा एसे कम्पिउटारनि बागै सावरायनोसै लां ना।
दे सावरायनसै औ औ। सावरायजागोन औ।
नोंथाङा एसे बिजिरनानै होग्रोदो, मा मायाव जेनेबा माबोरै कम्पिउटारखौ बाहायो जों?
औ औ। दा कम्पिउटार होनना बुङोब्लाथ मोनसे इलेक्ट्रिक ओ इलेक्ट्रिक बा साइन्टि-साइन्टिस्टनि जेरै दिहुनजानाय मोनसे आगजु नङा होमबा? जाय जाय जोंखौ आथिखालनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव गोबां गोबां रोखोमै मद होबोगासिनो दङ जाय ओ जायनि जोरै जोङो ससियेल-ससियेल मिडियानि एप बा अनलायन-अनलायन एक्जाम अनलायन-अनलायन सोलोंथाइ औ अनलायन कर्स बेफोरखौ जों कम्पिउटारनि गेजेरजों जेनेबा सोलोंनो हायो दा ओ नों जेनेबा गाव जि बाथ्राफोरखौ मोनथिया दाम नों माबा मोनसे ओ माबा मोनसे आगजुनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों दा बेफोरखौ जों कम्पिउटारनि गेजेरजों जे मोनथिनो हायो जे सार्च खालामनानै बेफोराव। ओ ब्राउजार वेबनि गेजेरजों कम्पिउटारनि गेजेरजों जों मोजाङै ओ सोलोंथाइ लानो हायो आरो दा कम्पिउटार होननानै बुङोब्लाथ' कम्पिउटाराव जोंनिया उम इउनिट जे बेफोरनि मेचिन बेफोरनि नाम आं मोननैसो मखनानै होनि सि पि इउ, मादारबर्ड, रेम, आरो स्टरेज। बेफोरो माने कम्पिउटाराव एजे फांसन हिसाबै जे कम्पिउटारखौ जेनेबा रान खालामनायाव मदद होयो आरो। दा दा दा कम्पिउटारनि गेजेरजों जों ओ दा जोंनि ओ टाइपिं स्पिड आखाइनि बे ओ टाइपिं आखर बुनाय आरो बेफोरनि ओ अनलाइन एक्जामिनेसन आरो सोलोंथाइ बेफोरो गोबां रोखोमै कम्पिउटारा जोंखौ मदद होबोगासिनो दङ दायो। दा ओ नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होदो नोंथांनि बायदिब्ला कम्पिउटारा जोंखौ माबायदियै जे जोंनि ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव माबायदि म दद होबोगासिनो दङ।
उम ओ फासआव अ ओं कम्पिटारखौ बाहायनो थाखैय फासआव एट्रनिक डिभाइ नांगौ माने जों डाटाखौ माने प्रसेस खालामनो थाखाय आरो ना ओ ओमफाय जों कम्पिउटारखौ बाहायनो थाखाय जोंनो ओ मनिटर नांगौ सि पि अ नांगौ। औ किबर्ड माउस जों बेफोर खौ लानानै माने जों कम्पिउटारखौहाय इउस खालामनो हायो आरो ना
औ।
ओ सि पि उ आ मोनसे कम्पिउटारनि माने इंलिसनि ब्रेन्ड होनो आरोना खर'
औ औ
औ। माने बे गासिखौबो माने कम्पिउटारखौ कन्ट्रल खालामो आरोना बे।
औ।
औ माने कम्पिउटारा मोनसे दिभाइस। ओ माने जोङो कम्फिटारजों गोबां जोङो जेरै ए जेरै एगजामबो होन एक्जामबो जायो जे कम्फि थोजों जेरै ओ जोङो माने जबनि एगजामफोर जाबा जों कम्पिउटाराव एग्जाम होयो
औ।
गोबां बिदिनो ओ जबनि एप्लाइ फैबाथाय साख्रिनि एप्लाइ फैबाथाय माने जोङो कम्पिउटाराव एप्लाइ खालामनांगौ जायो। गोबां माने खामानिफोरखौ जोङो कम्पिउटाराव बाहायनो हायो माने माने जोङो कम्पिउटारनि जुगेयै जोङो गोबां ओ सोलोंथाइखौबो लानो हायो जेरै जोङो ओम अनलाइन क्लासबो लानो हाहैबाय जोङो ओमफाय गोबां जेनेबा जों बुजियै वर्डसफोरखौ जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजों जों माने बेयावबो क्रम बाउजार गुगोलाव जोंङ सार्च खालामनानै जोंनो माने हेल्प मोनो जोङो। हमजानो थाखाय
औ।
ओ दायो माने गोबां अनलाइन प्लेटफर्मफोराव जि खामानि मावदोंना बे कम्पिउटारजों कम्पिउटारजोंसो मावदों। ओंखायनो जोंनि थाखाय कम्पिउटारा माने गोबां गोनांथि जा फैबाय आरो ना। बे माने जुगाव
औ।
जोंनि थाखाय गोबां हेल्पफुल जाबाय माने। गोबां औ।
औ दा ओ कम्पिउटार होननानै बुङोब्ला थ' जोंनि गोबां ओ इन्जिनियार गासिबो गासिबो केटेगरिनि मानसिफोरानो कम्पिउटारखौ बाहायो नङा होमबा? ओ बिसोरो लेपटप लेप टप बेफोरनि गेजेरजों गोबां कम्पिउटारनि जे जिखिनि खामानि बेफोरखौ मावो जे गोबां इन्जिनियारफोरा कम्पिउटारखौ ओ गावनि वेबसाइट जे डिजाइन डेक'रेसन ओ गावगायनि गावगायनि वेबसाइट एबा गावगायनि एप बानायनाय जे कम्पिट बेफोर गासिबो कम्पिउटारनि थ्रयैनो बानायजेननाय नङा होमबा?
औ औ।
बेफोराव ओ मोनसे गंसे न'खौ बानायनायनि सिगां सासे इन्जिनियारा बेनि न'नि डि जाइन बेफोरखौ जे माबोरै मा जागोन बेफोरनि डिजाइनफोरखौ जे गंसे कम्पिउटारनि ओव कम्पिउटारावसो जेनेबा डिजाइनखौ द्र' खालामना लानानैसो बेफोरनि हेफाजाबै गं से न'खौ गंसे न'नि डिजाइनखौ दिहुननाय जायो आरो नङा होमबा?
औ औ।
आ गोबां ससियेल मिडियानि एप जिखिनि दङ वेबसाइट जे बेफोरो कम्पिउटारनि गेजेर जोंनो वेबसाइट बेफोरो बानायजानाय आरो नङा होमबा। बायदि बायदि औ। बायदि बायदि ओ कम्पिउटारनि गेजेरजों गोबां हार्मबो जानाय नुनो मोनो जों जाय साइबार ओ एपफोरनि हेकारफोरा बेयाव कम्पिउटारावनो बांसिन कम्पिउटारखौनो इउस खालामो नालाय हेकारफोरा
औ औ।
साइबार क्राइम वेब-वेब-वेबक्राइमफोराबो कम्पिउटारदनो खाला-खालामजानाय जाय सुबुंफोरा कम्पिउटारनि गोबां नलेज दङ नलेजेबोल दङ। बे बेफोरो माने बेफोरनि सायाव सोलोंथाइ लानानै जे गाज्रि खामानिखौ मावो सोरबाबा मोजां खामानिखौ मावो कम्पिउटारखौ लानानै नङा होमबा?
औ औ
सासे जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जे सासे सुबुं सासे एबा सासे सुबुं एबा सासे फरायसाया कम्पिउटारखौ सोलोंथाइ कम्पिउटारनि सायाव सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार आरो नङा होमबा। आथिखालाव गासिबो खामानियानो कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो सोलिजोबो। दा दहायनो आं होन ओ दहाय आं होनखांनाय बायदि जे सोलोंथाइ एबा माबा मोनसे सार्च खालामनाय बेफोरखौ जुदि जों कम्पिउटाराव माउसखौनो जुदि नोङो फिदिंनो रोङाब्ला माउसखौ जों माबेयाव बटनाव थुब्ला माबेयाव मा जायो बेफोरखौ जों मोनथिनो रोङाबा बेे सासे फरायसाया औ सासे फरायसाया माबायदि बेयाव ओ सार्च खालामगोन नङा होमबा? माबायदियाव गुगुल क्रम बेफोरखौथ' डाउनलडसो खालामनांगोन ना बेयाव सफ्टवेर एक्सट्रा
औ।
अ एक्सट्रा सफ्टवेरफोरखौ सोनानै इनस्टल खालामनांगोन बेफोरखौ माने सासे ओ बाहायग्राया बेफोरखौ थाग थियारि खालामनानै लानो रोङा लासिनो जे कम्पिउटार थुनो ओ डायरेक्ट कम्पिउटारखौ इउस खालामनो हाया आरो नङा होमबा? दा क-कम्पिउटारनि कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जों गोबां ओ बिजनेस बिजनेस बा रां खामायनायाव हेफाजाब होगासिनो दङ' बेफोरबो जेरै जोंनि ओ दखानफोराव थानाय जेरक्स गासिबो फट' फट' फट' साफायनाय फट' सुनाय आरो बेफोरनि फर्म अनलाइन आरो इगजामनि थाखाय पेपार बुनाय बेफोर गासैबो कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो एस ए ओ सि पि इउ जायखौ बुङो जोंनिसो ब्रेन बेनि बेनि गेजेरजोंनो सोलिजोबो नङा होमबा
औ
दा ओ कम्पिउटारा जोंनि जो फरायसा सुबुं माहारि एबा जायखिजाया सासे सुबुंनि थाखाय ओ गोबां ओ जोंखौ इन्टिलिजेन्स ओ लेभेल एबा जोंखौ सोलोंथाइ होनो हायो आरो गंसे कम्पिउटारा
उम उम।
दा कम्पिउटारनि गेजेरजों ओ माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
गाज्रि गोहोम खोलैनाय। माने ओ बिदिनो माने सुबुंफोरनि ओ बिजिनो ओ बेंकिं हेक खालामनाय। बिननो ओ साइबार क्रेम बिदिनो मालायनि मबाइलफोरखौ हेक खालामनाय गोबां प्राइभेसि डाटाफोर खावनाय
औ।
बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना बे कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो बेफोरो फैयो माने हेकारस फोरा कम्पिउटारनि जुगैयैनो गोबां खामानिफोरखौ मावो। जेरै ओ जों नुनो मोनो गोबां गिदिर गिदिर ओ कम्पानिसआव बिजि हेक जानायखौ औ। बिसिना सारभारा क्रेस जायोना
क्रेस जायो औ।
औ जों बेखौ नुनो मोनो बाट कम्पिउटारा जोंनि थाखाय गोबां माने इम्परटेन्टबो गोबां माने जोंनि थाखाय गोबां सोलोंथाइबो होयो
औ औ
जोङो कम्पिउटारनि जुगैयैनो जोङो इमेलनि गेजेरजों जोङो माने जों लोगोफोरनाव जोङो ओ जोङो गावनि मेसेजखौ जों दैथायहरनो हायो आरो
हायो आरो औ।
नोंथां होमबा समाथ जाबाय ओमबा दोन
औ औ दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय औ औ